हेलौ नोंथां अ खोनादोना नोंथाङा? खोनादोना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ गोजोन ओ बेलासि सम नोंथां ।
औ नोंथां औ।
औ नोंथांनियाव आङो फंनैसो सोंथि सोंनायदों नोंथाङा
औ औ नोंथां औ दे नोंथां सोंलाय ।
नोंथाङा ओरैनो जाग्रा आदार जामुंफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जानाय जानाय आदारनि सो मोनदै ना औ औ जानाय औ जानाय आदार बुङोब्ला जोंनि आसाम रायजोआव गाहाय जोङो ओंखामखौनो गनायना लानाय जायो ओंखाम नङाब्लानो जों माने सुबुं मानसि माहारिया थांना थानो हाया आरोना मानसिनि गुदि जाग्रा आदारानो जाहैबाय ओंखाम। दा जों ओंखामखौ बुङोब्ला ब्ला जोङो ओंखामखौ माबायदि मोननो हायो जेन' बा जों बेफोरखौ माबायदि जोंनि मानसिफोरा बुथुमना लायो बेनि सोमोन्दै जों गिबियावनो मिथिग्रोनांगोन माबायदि जायो बोरै मोनो ।
ओ औ नोंथां नंगौ।
थाङोब्ला ओंखामखौ जोङो ओरैबायदि जों गावनि ओ आदब खायदा बाहायनानै बा मानसिया गावगाय
गोदोनिफ्राय जि जे-जेरैबायदि मावनानै गावगायनि सोलो गावगायनो मावनानै गावगायनो आबाद दिहुननानै जिबायदि मावबो दों थिग बेबायदिनो दासिमहालागै बेफोरबायदि
आदबखौ जों नुबोगासिनो ओ जेरैबायदि जोङो औ दुब्लि फोथाराव ओम माइ आबाद । खौ जों गिबियावनो गायनो थाखाय ओ बेयाव गिबियावनो दै बायदिसिनाफोरखौ जोंङो नांगौ बायदि होना लानो ओ बुथुमनानै लाग्रोयो बेनि उनाव आथिखाल गोदान मुगायाव ट्रेक्टर ओंखारबाय बायदिसि ना ओंखारबाय बेफोरजोंनो जोङो दानि जुगाव बांसिन । नखौनो सोनारनानै थानाय नुनो मोनो नालाय बेखायनो ट्रेक्टर बायदिसि हाल एवनानै बेफोरबायदिनो हाखौ गुरै खालामना हाब्रुजों दैजों मोजाङै मिलायहोनायनि उनाव बेवहाय जोङो माने
खोथिया फोनाय बायदिफोरखो जों फुनानै बे हायावनो माने गायो आरो गिबियावनो जोङो । बे हाखौ औ जों बेबायदि हायावनो माइ आबादखौ गायनानै जोङो बेनिफ्रायनो ओ द' दान दाइन दाननि उनाव बेयाव जोङो माने फिथाइ हिसाबै जोङो माइरंखौ मोननो हायो आरो बेयाव जोङो बायदिसिना आदब बाहायदि बाहायो जोङो ओ बायदिसिना रासायनारि मुलि बाहायनाय एम्फौ जानायनिफ्राय रैखा होनो ओ फिथाइफोरखौ मोजाङै गोग्गो जाहोनो थाखाय जों
फिथाइफोरखो गोग्गो जानो थाखाय बायदिसिना रासायनारि मुलि बायदिसिना बाहायनानै जोङो बेखौ रैखा खालामना लाखियो आरो जेब्लासिम फिथाइआ मोनहैया । औ थिग बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदि आबाद ओ माइखोमावनानै जोङो उनाव आघोन दान फोराव जोङो बे माइखौ हाहैयो मोननायनि उनाव । जेब्ला जोङो बे माइखो औ हानानै न' फारसे लाबोनानै बेफोरबायदिनो ओ सौनानै मेचिनफोराव बेफोरबायदिनो जों माइरं दिहुननानै गुबै बे जोंनि जाग्रा आदार ओंखामखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो
औ औ औ औ नंगौ नोंथां ।
बेबायदिनो जोङो जाग्रा आदार बुङोब्ला जों जों जोंनि बे रायजोआव जों ओंखामखौनो गिबियाव मख'नांगोन आरो मानोना जे जोंनि थांना थानायनि गुदि राहा लामा आरोना जोंनि बे रायजोआव आसाम आसामाव गासै सुबुङानो ओंखाम जाना थांनााखै औ बिदिनो बिफोर बादिनो औ औ बेबायदि ओंखामजोंनो लोगोसे जोंनि आसामाव बा हादोर जोंनि रायजोआव बायदि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो जेरैबायदि माइ आबाद माइ आबाद थाबाय बेबायदि गम आबाद औ दालि सबायाइ बायदिसिना मुसुर दालि मुग दालि बायदिसिना आबादबो जों मावो बेफोरजोंनो जोङो ओ ओंखाम बोथिसे जानायाव बेफोरजोंनो जोङो मैगं हिसाबैबो जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो
नंगौ
औ औ औ औ बेफोरबायदिनो जोङो जामुं जानायखौ जोङो बेफोरबायदि गावनो गाव जोंनि सुबुंफोरा माने गावनो गाव दिहुनानै लानायखौ जों थि नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो
औ औ नंगौ नोंथां
औ औ नोंथाङाबो जेन' औ
औ नोंथां बुंलाय बुंलाय
अ नोंथां नोंथांनावबो आङो एसे ओ खायसे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्रायबो नोंथाङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय औ औ औ औ नोंथां जेनेबा ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव जेनेबा जोङो दानि ओ गोदान मुगायाव माने जानाय लोंनाया जोंनिया माने गोदाननिफ्राय गोदान बायदिसिना बिथिंफोरा फैगासिनो दं आरो बेफोरनि गेजेराव जोङो खायसेनि गेजेराव जोङो ओंखामफोरखौबो माने एसे ओंखामनि बादै माने खायसेया बेलेग जाग्रा मुवा बाहायनायखौबो जों नुनो मोनदों ओंखामनि जायगायाव औ बेफोरबायदिखौ नोंथाङा माबायदि फोरमायनो सानो दा एसे
औ दा आथिखाल गोदान मुगायावथ' बुंनाय बायदि जायो ओंखामनि बादैबो जों सुबुं माहारिया गुबुन गुबुन जाग्रा आदारखौ बाहायनायखौ नुनो मोन नङा होमबा नोंथां
औ औ औ नोंथां
चावमिन मम' माबा माबि बायदिसिना आरो गोबां रोखोम- खोमनि नङाहोनबा नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्लाथ' ओंखामखौनो बांसिन सुबुं माहारिया जानांगौ नङा होनबा नोंथां दा बेफोरखौ चावमिन मम' बायदिसि सिना जायोब्ला देहाया जोबोद खथि जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ
जायनि जाहोनाव सुबुङा आथिखालनि जुगाव खम बैसोआवनो गोबां बेराम जानाय- खौ जों नुनो मोन नंआ होनबा नोंथां औ बायदिसिना बेराद बुसथु जाग्रा आदार बेफोरखौ जानानै गोबां सुबुङानो बा उन्दै उन्दै बैसोआवनो बेराम जायो जायनि जाउनाव देहा फाहामसालियाव थांनांगौ जायो जायनि जाहोनाव बिमा बिफाया बिसोरखौ नायनो लागा जायो आरो जायनि जाहोनाव फैसा थाखा गोबां ओरैनो थांङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां उम
औ रांनि बेलाफोरावबो गोबां खहा जायो नंङा होमबा नों नोंथां दा जोंङो न'आवनो मोननाय जेनेब्ला न'आवनो गायनाय फुनाय माइ माइरं बायदिफोरखौनो जानांगौ न'खरनि न'खरावनो जेनेबा गायनाय गोथां मैगं थाइगं जिंखा लेस्रा लाइ लाफा बायदिसिनाफोरखौ जानांगौ आंनि बायदिब्ला । नंङा होमबा नोंथां औ न'आवनो मोन नाय जेरै न'आवनो गायनाय जिंखा आबाद बेफोरावथ' जेबो मुलिफोर होआबाबो जायो नंङा होमबा नोंथां रासायनारि हासारफोर दोनो बेफोरखौ रासायनारि हासारफोरजोंनो बेफोर खौ गायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
फोरखौ जानानैनो देहाया थाजिम जायो लाइ ला फा दोङो बिथिं गोबां रोखोमनि हाग्रायाव मोननाय जेरै धरम फुल थरा बायदि बायदिसिना गोबां गोथां मैगंफोर दोङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ नंगौ
देहाया गोबां थाजिम जायो नंङा होमबा नोंथां
औ औ औ
आथिखालनि मुगायाव दा गोदान जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बांसिन बाहेरा बेसाद जेरै मम' चावमिन पास्ता चिकेन फ्राइद फ्राइद सिकेन माइ ललिपप बायदि बायदि जाग्रा जालांबाय नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
दा। बेफोरखौ जानानै उन्दै उन्दै बैसोआवनो बेराम आजार नङा होमबा नोंथां? आंनि बायदि ब्ला बेफोरखौ जानायखौ एसे खमायनांगौ नंङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां औ गावनि देहाखौ गोग्गो थाजिम लाखिनांगौ औ।
नोंथां देहाखौ गोग्गो थाजिम लाखिनो जों नाजानांगौ नंङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां।
फोरनि अनगायैबो गोबां फिथाइ सामथायफोरबो जानो हायो नंङा होमबा जों नोंथां? फिथाइ सामथाय गोबां दं बेफोर खौ जानानैबो देहाखौ जों गोग्गो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां।
आपेल दंङ, दालिम दङ, थालिर दङ नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जानानैबो जों देहाखौ देहाखौ गोग्गो खालामनो हायो।
औ बेफोरदि औ औ उम उम।
औ। दा नोंथांखौ आङो बेनि बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै फंसे सोंथि सोंनि आरोना नोंथां।
औ दे नोंथां दे औ।
औ, नोंथांनि बायदिब्ला जोंङो माबायदि फिथाइखौ बांसिन जानां गौ आरो मा मा बायदि फिथाइखौ जों जानाङा बारा बेफोरखौ हागोन नामा नोंथांङा?
औ नोंथां औ, दे आं नोंथांनो एसे फोनरायना होनोसै।
दे नोंथां फोरमायलाय।
औ औ, गोबां जोंनावथ' फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि ओ गोबां जाग्रा फिथाय सामथाय दङ जोंनाव दा बेफोरनि गेजेराव जोङो गावनि देहाखौबो मोनसे ओ मोजां गोग्गो देहाजों ला खिलांनो थाखाय गावनि ओ देहायाव बेमार सो रो बेमार आजार जेबो जायि बायदि जोङो खायसे ओ फिथाइ सामथायाइबो जानो जोबोद गोनांथार जोंनि देहानि थाखाय बेफोरो जोबोद सक्ति बोलो जगायो आरो ना नोंथां? बेफोरबायदिनो जेरै जोङो। औ। जोङोे आपेल आपेल जों आपेल जानांगौ आफेलफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां। औ, बेफोरबायदिनो थालिर थाङो थालिर, आपेल, आंगुर औ, बेफोरबायदिनो खिसमिस बायदिसिना खिजुर बैफोरबो जों देहानि थाखाय माने गोनांथि आरो जों बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया औ माने जोंनि देहानि गाससि अंगफोरा थिगैनो थायो। जेराव जों बेमार आजार बायदिसिना जानायनिफ्राय रै खा मोननो हायो बेफोरबायदि औ बेसाद फिथाइ सामथायाइ जानायनि गेजेरजों।
नंगौ नथां नंगौ थारैनो।
दा गोबां बेफोरबायदि दानि जुगाव माने दानि समाव गोबां बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइबो जों नु नुनो मोनो, ओंखारो। बायदिसिना हाथाय गलाफोराव थाङोब्लानो मोनो। औ बादिसिना। औ दानि समाव ओ बेफार फालांगिनि बिथिङाव माने गासैबो फान फानग्राफोरानो गुबुन-गुबुन बेलेग जायगानिफ्राय बायदिसिना फिथाइ-सामथाइ लाबोनानै बेफोराव जोंनि आसामाव बा जोंनि जायगा खाथि ओनसोलाव फांना बायदिसिना माने मोजां नङिखौबो मोजां बेफोरबायदि होननानै फानफैयो आरो दानि जोंनि हाथाय फोराव नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बेयावनो खायसे जानाङि फिथाइ बायदिसिना बा मोजां नङि माबा मोनसे बेफोर गेसाव-गोफोन बायदिसिना। जोंनि थाखाय थाखाय देहानि थाखाय मोजां नोंङै फिथाइफोरखौबो। बेफोरबायदि हाथाय बाजाराव फाननानै औ फाननानैजोंखौ माने जा खौ जों नुनो मोनो दा बेफोरनिफ्रायबो जो एसे सांग्रां जानांगौ जेन'बा फिथाइ साम जायो होनब्लाबोथ' गासिबो फिथाइ-सामथाइआ जोंनि देहानि थाखाय मोजां जाया नालाय।
औ-औ-औ नंगौ आरो बेजों-बेजों लोगो औ।
औ गासिबो फिथाइ सामथायाइखौ जोङो मोनदो होननानै जाजाया। औ।
औ आरो बेजों लोगोसेनो गोखै फिथाइ बेजों लोगोसेनो गोखै फिथाइ। थिंख्लिफोरखौबो बारा जाजाया नङा होमबा नोंथां?
औ-औ नोंथां औ बेफोरबो देहानि जोंनाव।औ। इसे जों औ फति खालामो औ ।
औ बारा जाजाया आरो ना? बेफोरखौबो दा औ आरो दे बुं-बुं नोंथां बुंलाय।
औ नोंथां औ बेफोरबायदि जोङो माने औ बेफोरबायदि जाजायै जिनिदखौ जानायनि गेजेरजोंबो दानि जुगाव मान मानसि माहारिया गावनि देहाफोरखौ नोजि या खालामना लायो आरो बेफोरबायदि बांद्राय जानायखौ जानाय, नङैफोरखौ जालालाबायनायनि जाहोनाव जोंनि देहाया गाज्रि जालाङो। बेनिखायनो जायफोरा बेखौ। औ-औ नोथां बेफोरबायदि गाव माने एसे जानाय लोंनायावबो फिथाइ - सामथाइ आनोजा बायदिसिना बेबाय जानाय लोंनायावबो जेन एसे सांग्रां जा। नाया मोजां मानो होनबा जोंनियाव दानियाव बेमार आजार बेमार आजारा जोंनियाव ओरैनो गोरलैयैनो जानो हमो बेनिखायनो जोंङो बेफोरबायदि जानाय बेबो गावखौ रैखाथि होना लाखिनो हायो आरो ना नोंथां। औ बेबादिनो जोंङो औ नोंथां फिथाइ सामथाइफोरखौबो जोंङो बायदिसिना नखरफोरावनो एफा एनै गायनानै जानायखौ जों हुदाखौ खालामनांगो आरो खायसे फिथाइया जोंनि नखरनि थाखाय नखरावनो मोनो न खाथिनि